हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां माने मा खालामदों नोंथाङा ओरैनो दासान्दि
ओ दा आं दों नोंथां
ओ अब्ला आं मोनसे आयदा लानानैसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन माने नोंथांजों सावरायनो थाखाय बे आयदायानो जाहैबाय माने गोदो गोदाय नि जेनेबा बाहायबोनाय जेनेबा औवा दंफांफोरखौ मा मा खामानिनि सायाव बाहायनाय जादोंमोन बा आरो आथिखालाव मा बाहायोना बाहायला बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना
औ नोंथां सावराय जायो सावराय जायो
औवाखौ बा रायदोंखौ बा दंफांखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायोमोन गोदो
औ नोंथां फोरमायनो हागोन औवाया औवा होन अब्ला नोंथां औवाया जाबाय जोंनि मिथिंगा बिखायाव मोननाय मोनसे हारिनि दंफां जाय औवा दंफाङा जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि फ्रायनो समनिफ्रायनो बाहायबोनाय मोनसे दंफां जाय दंफाङा गोबां गुन गोनां बा गोबां खामानियाव बाहायजानाय होननानै बुंनांगोन मानोना जोङो बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों जेरै जोङो जेरै जोङो बेफोरखौ बाहायबोदों होनोब्ला जों बेफोरखौ न' लुनाय बायदिसिना खामानि हेबनाय सियार टेबोल आरांगा बेफोरबायदिनो आलना बेफोरबायदि गोबां खामानियाव बाहायबोदों आरो ना हमनाय ना हमनायाव जेरै सेन सेन बेनो खखा खाखि जेखाइ खबाय बेफोरबायदिनो गोबां आगजु माने बायदिसिना औवानिफ्रायनो बानायनानै जोङो जिउ खुंबोदोंबोनो होननो हागोन फारसे साइडआ ओमफ्राय जोङो औवाजों गोबां खामानि गोबां खामानि मावनो हायो जेरै जोङो आबाद फोथारफोरावबो आबाद जेब्ला जों आबाद गायो बा जों मैगं मैगं गायो बेफोराव जोङो जेरै जिंखा मानलानो थाखाय बा पथल गायनो थाखाय बा जों लाव गायनो थाखाय बेफोरबायदियाव जोङो सां बानायनाय जायो आरो जोङो बे औवा ओइ औवाफोरनि बिजौफोरखौ जोङो थुनानै बेयाव औवानि मैगंनि बा जोंनि लाव बेफोरबायदि मान लानो हानायनि थाखाय जोङो औवानि बिजौखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो मोनसे औवाजोंनो सां लुनाय जायो। जाय साङाव जोङो फिथाइ बा जों जोंनि लाव लाव बेफोरबायदिनो फानि लाव राङा लाव बेफोरबायदिनो खेरेला लेस्रा बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो औवानि सां बानायनानै मानला होनानै जों बेयाव थाइहोनो हायो आरो जों बेनिफ्राय गोबां रां बुथुमनो हायोबा जों बेफोरखौ बाजारफोराव फाननानै बेफोरनिफ्राय रां आरजिनो हायो औ मुलाम्फा लानो हायो बेनिफ्राय जोङो औवाखौनो जोङो दानिया गोबां फालांगिरि ओंखारबाय माने जों दानिया औवानि फालांगिरिबो खालामनो हायो। ओ जेरै जोङो औवा औवा आं औवा आबादनि बागै एसे फोरमायलांनो सानदों। औवा आबाद खालामनोबा नोंथां जोङो गिबियावनो मोनसे एसे गिसि हाखौ लानांगोन बेनि सायाव जोङो हा गोजौ गोजौ खोनानै थाब थाब खोनानै जों बेयाव औवाखौ गायना होनांगोन जों नोंथाङा खै बिघा गायो बियो बे निजिनि खोथा बेफोरबायदि औवाखौ जोङो गायनानै आरो बेफोर औवाया जेब्ला गिदिर जायो बा जों बाहायनो हानाय जायो अब्ला जों बेफोरखौ हानानै बा जों बेफोरखौ फाननो हायो। आरो फाननानै जों बेफोरखौ बेफोरनिफ्रायबो गोबां रां मुलाम्फा बा जों बेफोरनिफ्राय रां मोननो हायो बेनिफ्राय जोङो बेफोर औवाफोरखौनो जोङो बाजारफोराव बाजारफोराव माने बेफोरबायदिनो जों गिदिर गिदिर ट्राक बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बाजारफोरावबो जों बेफोरखौ फाननो हायो। बाजार होनो थाङोब्ला बाजार होनो थाङोब्ला औवाखौ ओरैबायदि फाननाय जादो जों हाथाय बाजाराव फानो माने औवाखौ जोङो सुबा सुबायैनो फाननाय जायो आरो बेफोरखौ बांसिनानो जोङो मेसिन मेसिन बा बायदिसिना खामानियाव लांनानै जोङो औवाफोरखौ मेसिनजों माबानानै मा होनो बेखौ मेसिनजों जों हुख्रेबनानै जोङो बेफोरखौ ओ बिजाब बेफोरबायदिनो गोबां खामानि औ गो-गोबां खामानि औ औ औ बेनिफ्राय जोङो मोनसे जार मोनसे जातनि औवा दङ जाय औवाहाय जोङो दानख्रुबनानै बा जों बेखौ दानखावनानै थुख्रा थुख्रा थुख्रा थुख्रा माने फिसा फिसा दानखावनानै जों बेफोरखौ थरजा बेराजि होनो जोङो बेफोरखौ हेबनानै जोङो बाजारफोरावबो फाननो हायो बा जोङो बेफोरनि बेफोरजों थानाय जोंनि न' बेफोरखौबो जोङो बेफोरजों बानायनो हायो। नोंथांमोननिजोंबो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो आरो माबोरै बाहाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां माने नोंथाङा आगोलावनो जेरैबायदि बुंबोबायना गोदो गोदायनि निफ्रायनो जोंना माने गोबां खामानियावनो औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना जेरै दैज्लां बोथोर दा हिनजावफोरा ना गुरनो थाखाय बा खाय खामानिफोरनि थाखाय मा होनो ना हमनो थाखाय जेखाइ खबाय आरो खखा सेन बायदि रोखोमनि माने ना हमग्रा आइजें बानायनाय जायो आरोना आरो लोगोसेनो न' बां लुनायावबो गोबांसिनानो औवाखौ बाहायनाय जायोमोन माने गोबां माने मा बुङो बेरानिफ्राय हमनानै खुन्था थिं मा होनो नारा आगोलनाथ आरो गोदोथ' आरो थिं आथिखालनि बायदि थिं बेफोरबायदि गैयामोन नालाय
औ औ
नारााजों लुनाय बा थोरि हाग्राजों लुनाय न'आवनो मोनोमोन बेफोर गासैखौबो मा होनो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरोना
औ औ औ
बेनि थाखायनो औवा या जोबोद गोनांथिमोन आरो
औ औ
बै समाव माने बिनि थाखायनो माने मा होनो औवाखौ जेरावबो माने बाहायनाय जायोमोन ओ बेरा न' गंसे लुनो थाखाय माने औवा नांगौआ माने औवा गोनांथियाथ' गोबां न नङा होमबा नोंथा
औ औ नोंथां औ
फारसेनिफ्राय खामि हेबनाय बा बेरानि थाखायबो खानाय बेरानि खाथि जिरनाय गासैयावबो जोंनो माने औवाया गोनां थार जानानै फैयोमोन थारमाने बेनि थाखायनो आरो लोगोसे हौवाफोराबो आरो ना हमनो लांनायनि थाखाय खखा सेना खा खि बेफोरनि थाखाय बो गोनां मानो खामोन
औ औ
बेनो फैखायोमोन दिनैसिमहालागै माने औवानि गोनांथिया दङ मानो होनोब्ला आथिखालाव गिदिर गिदिर ओ बिल्डिं फाकानि न' लुदों नङा होमबा बेनि थाखायबो माने ओ पाखा थालाय लुनो थाखाय जों औवाख खौ बाहायनाय जायो खुन्थिया हिसाबै नङा होमबा औवा नङाब्ला जाया मानो होनबा औवायानो सुंथारनानै लानानै बेखौ फाका थालाय खालामनायफ्राव बाहायनाय जायो आरोना जेबोखौनो होजाथावा बेनि थाखाय औवाखौ बाहायनाय जायो लोगोसे आथिखालाव मा होनोबा गोदोनि फायनो एसां ओ नांगौ बायदियै मोनामोनब्लाबो दिहुनामोनब्लाबो आथिखालाव लेखानि लेखाब ओ दिहुननाय
औ औ
बिजाब दिहुननाय बायदिफोर औवाखौ बाहायनाय जायो औवानि औवाखौ मिस निहाव सोनानै बेखौ लेखा बिलाइ खालामनाय जायो आरोना
औ औ
ओ ओरैनो लोगोसे नों नोंथांमोननो औवा बागान बानायनाय दङ नामा नोंथांमोननि? ओनसोलाव
औ नोंथां ओ जोंनिथिं औवा बागान बानायनाय दङ ओ आं एसे सिगाङावसो बुंखांबाय जे औवाखौ जोङो माबोरै बाहायनो हायोबा जों औवाखौ माबोरै खेथि खालामो बेफोरनि सायाव आं एसे बुंखांखाबाय बेनिफ्राय जोङो औवाखौ जोङो साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय ओ औवा बागानाव जोङो साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय बेफोरनि जुंगाल बेफोरनि जुंगाल आरो बायदिसिना जोंनि ओ बेलेग रज' देरनाय औ बेलेग लेग रज'देरनाय जा औवाजों रज'देरनाय जा हाग्रा बा जार्मुनि बेफोरखौ जोङो औ औ नाङि हाग्राफोरखौ जोङो दानस्रांनानै साफा खालामना दोननाया साखोन सिखोन खालामना दोननाया मोजां जायो आरो। सम सम औवायाव जोङो हा जावनानै हा खौ खोनानै जोङो सोरगिदिं हाखौ खोना होयोब्ला औवानिफ्राय मोजां फेंखा बा मोजां मोनसे औवा औ औवा मेवाइ बेफोरो औ रज'बोयो बेनिफ्राय औवा मेवाइ होन थाङब्ला नोंथां औवा मेवाइ निफ्रायबो जोङो औवा मेवाइखौबो जोङो मैगं जानाय बेफोरबायदिनो आसार बानायनाय बेफोरबायदिनो गोबां खामानियाव बेफोरखौ बाहायो बेफोरबायदिनो ओ औवाफोरखौ आरो जोङो जोंनि आबाद फोथारफोराव जेरै मै बाहायनाय मै बानायनाय बेफोरबायदिनो खदालफोरनि दान्था बानायनाय बेफोरबायदिनो हुकेन बानायनाय बेफोरबायदिनो बावखा बानायनाय बाय दिसिना जोङो औवाजोंनो बायदिसिना बानायनानै जोङो ओ
औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ औवाजोंनो बानायनाय जायो बेफोर बावखाफोरखौ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गोदो गोदायै जोङो बांसिनानो ट्रेक्टर गैयामोन नालाय दुब्रिबारिनिफ्राय माइ माइ जोङो हानानै लाबोनो थाखाय जों न' फारसे लाबोनो थाखाय बावखाफोरखौ बेफोरबायदिनो जोङो फाफ्लियाव बाननानै माइखौ बेथिंबो बेथिंबो सोबथानानै फाफ्लियाव गाननानै जों माइखौ गोजाननिफ्राय गोजाननिफ्राय ओमफ्राय जोङो न' फारसे लाबोनो हायोमोन आरो जों बेफोरजोंनो बेफोरबायदि
जिउ खांबोमोन आ
औ औ औ नाथाय दा ओ गोबां सोलायनाय नुबाय। मानोना जों दा नुबोबाय जे जोङो ट्रेक्टरजोंनो ओ ट्रेक्टरजों लाबोनो हायो बा जोङो दानिया ओंखार बायदि ओ ट्रेक्टरजोंनो लोगोसे जोङो बेयावनो माइखौ हाखानानै जोङो बेयावनो मा होनो बेखौ
लाफानानै
नाखानानै जोङो बेखौ लाबनाय बा जोङो लाबनो हायो औ
औ
बेनिफ्राय जोङो खदाल दान्था खदाल दान्था बुंङो थाङोब्ला जोङो खदाल दान्थानि थाखाय माबोरै एववानांगौ आं एसे फोरमायना होलांनि। खदाल दान्थानि थाखाय जोङो औवार नांगौ जायोब्ला जोङो मोनसे गोग्गो औवा बा ओ थाइ औवा बा जाथि औवा बेफोरनि मोनसे गोग्गो औवाखौ जोङो लानाय जायो आरो लानानै जोङो नांगौ जखानि बेफोरखौ दानस'नानै बरियासे सैनानै बा जों सैया लाफानोबो लानो हायो। सैनानै लानानै जों बेफोरखौ औवा मा होनो बेखौ खदाल दान्था दोनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो सेखानि दान्था बेफोरबायदिनो रुवानि दान् था बेफोरबायदि औवाजोंनो गोबां खामानि खामानि मावनो हायो आरो। आरो जोङो ओ लोगोसे जोङो